नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
अ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दङ
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथां जों मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
जागोन फ्रियैनो दङ नोंथां
अ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि गयखौ गायनानै बेफोरबायदि गयनि आबाद मावनाय जायो ना जाया
औ जायो नोंथां जायो गयथ' गयखौ जों जोबोदनो गायो जायो औ
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ बुंनो हागोन नोंथां
ओ जोंनिया होमबा ओ गइ होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा ओ सोलिबोखानाय गायबोखानाय एबा गोदो गोदायनि फ्रायनो ओ गइ बिफां ओ गायनाय ओ गइ जानाय गइ फाथै जानाय बेफोरबायदि जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सोलिबोखानाय आरो ओ जोंहा गइ बिफांखौ जोंहा गायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंहा ओ फिफां ओ फिफांखौ जोङो ओ गिबियावनो बिफांनिफ्राय फिथाइखौ हाननानै जोङो गिबियावनो ओ जावैग्रोनांगोन। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो औ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गइ फिफांनिफ्राय हाननाय फिथाइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै गिबियावनो जोंहा बे गोमोन गोमोन ओ फिथाइखौ जोंहा बस्थायाव ओ सोनानै मुसिहोग्रोनांगौ मुसि खांनायनि उनावहायसो जोंहा औ मुसिखांनायनिनायनि उनावसो जोंहा हाखौ जोंहा दोखो दोखो ओ जावग्लिनानै मोजाङै ओ बेसेबां गुवार गइ ओ जावैगोन बेखौ जोंहा मोजाङै जावग्लिजोबनानै बेवहाय ओ जोंहा दानि गोदोनि बायदि जोंहा गोदोनि हासार एबा मोसौनि हा हासार एबा ओ बेलेगनि ओ बोरमानि खि बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोजाङै ओ गोरानखौहाय ओ देख्रुबनानै मिक्सार खालामनानै जोंहा मोजाङै ओ जावग्लिनानै एबा हालेवनानै जोंहा लाग्रोनांगौ जायो बेनि उनावहाय जोंहा नांगोलजों एबा आथिंजोंहाय जोंहा सिन होनानै जेरै आलुखौहाय गायो बेफोरबायदिनो गइखौबो जोंहा जेरै गय जावैनाय होनोब्ला जोंहा बेफोरबायदि खालामनाय जायो आथिंजोंहाय जोंहा सिन बोनानै आस बोनानै गोथौयै आलु गायनाय बायदि आस बोनानै जोंहा गइ खौहाय जोङो जेरै होनोब्ला एक-फुट-एक-फुट-एक- फुट-एक फुटाव जोंहा मोजाङै ओ सिरियालै समान समान सिदा सिदा जोंहा गइ खौ होनानै ओ मोजाङै ओ जेरै जोङो गइ खौहाय मादाजों सिदायै होनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ मोजाङै होखांनायनि उनावहाय जोंङो मोजाङै हाखौहाय फबजोबनानै जेरै सिन बोनानै लानानै जोङो आस बोनानै लानाय गोथौवै बोनानै लानाय जोङो हाखौहाय जो गइ बिफाङाव होसिननो जोब हाबनानै जोङो ओ उनावहाय आरामै समान खालामनानै दोननांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो बेफोरावहाय जोङो ओ जेरै हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो हाग्रा बंग्राखौ होनो हायो एबा जोङो जिगाब जिगाबखौ जोङो बांसिनै होनो हायो सा सायावहाय जोङो फुरा जोङो जिगाबफोरखौ जोङो ओ होजोबनो हायो ओ थ्रायै थ्रायै जोङो जिगाबफोरखौ होजोबनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गइ बिफांनिफ्राय गोलैनाय गइ दुनायखौं बेखौबो ओ जोंना होसिनानै ओ गोबाङै होसिनानै ओ दोननो हायो आरो बेनि उनावहाय ओ बियो दोनखांनायनि उनावहाय जोंहा बियो ओ गोबां ओ समबो लायो ओ गाजा एबा खिलिखांनो थाखाय ओ बियो ओ सम लायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां सम ओ जेरै ओ द' दान बा बोसोरसे बेफोरबायदियाव ओ जोङो एसे गोजौ गोजौ हांलागै मोनो आरो ओ बांसिन जोङो द' दान एबा स्नि दान बिदियावहाय जोङो गयफोरखौहाय ओ गाजा हरनाय एबा खिला हरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै बो गइ बिफां ओ गइ बिफां ओ जावैनायावहाय ओ देरनो थाखाय जोंनो ओ खमैबो ओ देर बोसोर देर बोसोरसो सम नांगौ जायो बेनि उनावहाय गया गायस्लाय जानाय अबस्थायाव फैयो आरो जेरै जोङो गायस्लाय जानाय अबस्थायाव फैयो ओ जेरै बेफोरबायदि अबस्थायाव जोङो जानजिसे बेफोरबायदि जानायसो समावहाय जोङो ग इफोरखौ ओ गायस्लायनो गोनां जायो ओ जेरावहाय जोङो गयफोरखौहाय फांफा फांफायै जोङो खन्था बा सिखाजों हाख'नानै जोङो जावखुनानै बेलेग नांगौबायदि गइ बागान बानायनो नागिरनाय हायावहाय जोङो सिदा सिदायै गोथौयै मोजाङै हाखर जावनानै जोङो ओ गइ बिफांखौ गायनानै होनो हायो आरो गय बिफां गायनायावहाय जोंहा जोबोद मोजाङै गासोनांगौ। एबा नारसोनांगौ ओ नङाब्ला जोंनिया अखा हादै एबा दैफोरा हाबनानै गइ बिफांखौ गाज्रि खालामो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो गय बिफाङा होननानै बुङोब्ला गइ बिफाङा गइ फिथाइ ओंखारहैनो थाखाय जोंहा ओ गोबां सम लायो जेरै जोङो समखौ लायो होनोब्ला बा बोसोर बा बोसोर बा द' बोसोर बा बोसोर बा द' बोसोरनि उनावहाय जोंहा ओ गइ बिफां फांसेया एबा ओ गइ बागान फांसेया बागान मोनसेया जोंना ओ एसे एसे फिथाइनि महर लाहैयो आरो गइ खुंहैनाय बायदि जोंना महर लाहैयो बेनि उनावहाय जोङो ओ गइ बिफांखौ गोदो गोदानिफ्रायनो ओ बर' माहारिफ्रा गय जाबोयो गयजों जोंहा फाथै जायो। सुनै जायो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ फाथैफोरखौ जोंहा गइ बिफां एबा बिफां लाइफांफोरावहाय जोंहा मानला होनो हायो फाथैफोरखौ जोंहा गोबां गुबुन- गुबुन आयदायै गायनो हायो जेरै ओ दै -दै गोलैग्रा जेरै ओमफ्राय बर'फोरनि नखरफ्रावहायथ' गोदो थिंखल बायदि- बायदि मथर बेफोरबायदि दङमोन ओ गइ बिफांफोरा थिंखोल गुदिफ्रावहाय दङब्ला फाथैफोरा जोबोद मोजां जायो बेफोरबायदियाव जोङो ओ फाथैफोरखौ गायनानै होनांगौ फाथैफ्रा जोबोद मोजां जायो आरो बेफोरबायदियावहाय ओ जोंहा फाथैफोरखौ मानला होयो बेफोरबायदि गइ बिफां एबा लामा सामानि गिदिर -गिदिर थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बायदिफ्रावबो मानला होनो हायो आरो बेनि थाखाय ओ माने जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो ओ गइ जाबोयो बर' माहारिफ्रा मावनाय दांनायफ्राव मोजां जायो आरो खुगा मोनामनाय बायदिफोरा गइ जायोब्ला खारो आरो लोगोसे गइ बागान बानायब्लाबो ओ दा बे जुगावहाय गोबां ओ फैसा मोननो हायो ओ जेरै गयनि फैसाफ्रा गोबां खामानियाव होयो आरो जेरै होननानै बुङोब्ला जोंनियाव दानियाव गयनि सेरसेयावहाय जोंहा गय फिथाइफोरा जेरै सल्लिस थाखा पनसलिस थाखा माब्लाबा समाव फन्सास थाखा गाहामबो जाहैयो बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो गय बागाननि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रांखावरि मोननो हायो आरो गय बागाननि फैसाफोरा जोंना गथा -गथा मोजाङै थायो आरो जोंनि दानि बेफोरबायदि ओ एरियाफ्रावहाय गयनि बेसेना गोबां जालांनो हमदों जेरै दस थाखाफोरनि गयफोरखौ थाइनै बेफोरबायदि मोना मोनला दानि जुगावहाय दस थाखाफोरनि गयफोरखौ जोङो थाइसेखौनो खावसो खावनै खालामनानै जोङो बेफोरबायदि मोननो हायो आरो लोगोसे थारैनो गयनि बेसेना गोबां जालांनायनि जाहोनफोरा जादों ओ दानि जुगावहाय माने गोबां गुदखा बायदि -बायदि सिखर केेपि बेफोरबायदिखौ बानायग्रा जालांबाय बेनि थाखायनो माने गयनि बिफाङा गयनि बेसेना गोबां बांलांबाय आरो आरो गयनि बागानजोंहाय जोंहा गोबां फैसा एबा रांखावरिफोर मोननो हायो नोंथांमोननिथिं माबायदि दानि गयनि बागानफोराहाय दङना गैया बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थानानै होदो नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो गयनि आबादखौ खोबानो मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ मानो होनोबा जोंनि बर' हारिनि हारिनि ओ हाबाफोरावनो जा जोंनि ओ हाबा बा खारजोफोरावनो जा जोंनि गय नङाबा जोंहा बेफोरो जानोनो थाङा मानो होनोबा जोंहा गयनि जोबोद गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां
औ- औ
बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो जोबोद गय आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोदो औवाफोर मावोमोन दानिया औवाफोरखौ दानस्रांजोबनानै गय फुलि बा गय ओ आबादखौ मावो जाहाथे ओ गयनि आबाद आ बांसिन ओ गयनि आबादा बांसिन मोजांसिन जायो
औ- औ
मानो होनोबा बोसोरै बोसोर सोर बियो जुदि ओ फिथाइखौ फाननानै जोङो बोसोरै बोसोर ओ फाननानै जानो हायो आरो रां आरजिनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो जुदि फुलिखौहाय जावायनानै फानहरबाबो जोंहा जोबोद ओ मुलाम्फा जायो रां आरजिनो हायो ओ दानि गय बिफां फुलियाथ' खोबानो हमना ला फनसास थाखा बा आसि थाखानो जानो हमबाय जोंनि ओनसोलावहाय ओ बेफोरखौ नायोबा गयनि आबादखौ खोब मावनांगौखौ आं सानो आरो मानो होनोबा गयनि आबादजोंनो गयनि आबादजोंनो जोङो न'फोरखौ ओ लुस्रांनो हायो बा न'खर सोलायनायाव फोरों नायाव गथ' गथाय फोरोंनायाव बेफोराव जोबोद मदद मोनो आरो ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नो नोंथाङा गयनि आबादनि सायाव फोरमायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय नोंथांनिसिम
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ अ दे बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां